ओ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों दे।
ओइबार जों माने ओ जानाय लोंनाय बेफोर फोरखो लानानै रायज्लायनो सानदोंमोन जेनेबा।
औ नोंथां रायज्लायजागोन दे जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लों
जानाय लोंनायखौ लानानै धोरोमारि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जानाय लोंनायखौ लानानै।
दे नोंथाङानो एसे जागायनानै
अ बुंनो थाङोबा जोंनि बर'नि जानाय लोंनायखौ बुंनो थाङोबाथ' गोबां रोखोमनि दंना? जेरै अनला ओंख्रि संनाय बा थास' संनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दङ खारै मगं बा गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि दङ होमब्ला अनला ओंख्रिखौ बुंनो थाङोबा जोंना ओरैबायदि गोदोनिफ्रायनो बानायबोनाय जेनेबा अनला ओं ख्रि संनो थाङोबा अन गुन्दै देग्लिना लाग्रोनांगौ। अन गुन्दैनिफ्राय एदा अनला ओंख्रि संनायाथ' गोबाङानो खारै ओंख्रिजोंसो जायो नालाय। खारैआ बे जोबोर गोनांथि जानानै फैखायो अब्ला अनला ओंख्रि संनायाव अनला देग्लिना लानो गारनै जोङो गोदोनि म दिनावथ' उलार बाहायोमोन उदारजों देनानै बा दिंखिजों देनानै बाहायोमोन नालाय आथिखालावथ' गोबाङानो सिनारि कारेन्टजों मोब्लिबजों सालायजानाय गोबां बेसाद ओंखारबाय नालाय जेरै मिक्सार ग्रेन्डार मेसिन बेफोरबायदिजोंबो देग्लिनानै अन गुदि बानायनानै लायो आरो गोदोबां गोदो आरो बेफोरबायदिनो उलारफोरजोंबो लोगोसे थबसिफोरावबो देनानै अन गुन्दै बानायना लायोमोन गोबां। फाराग जानानै फैबाय आरोखि ना गोदोनिख्रुइ बेबायदिनो अनला ओंख्रि संनायावबो अनलाजों गोबांङानो बांसिन होन बुंङोब्ला दाउ बेदरजों संनानै जायो अनलाजों दाउ होननानै बुङो नालाय बे अनलाजों दाउ होननानै बुंनाया माने जोंनि बर'नि बिराद मा होनो मुंदांखा आरो ना गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मानियो आरो बेफोरबायदि बर'फोरा अनलाजों दाउ संङो ओरै होननानै गोबांङानो बुंङो आरो गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बुङो माने जानो लुगैयो बा गोबांङानो बर'नियाव आलासि जानो फैनो लुगैयो अनलाजों दाउ संनाय बेफोरबो जानो फैनो थाखायनो जानो फैनो थाखाय माने थियारि जायो आरोना बुङ बुंनो थां आलासि जानो फैनाय बेबायदिनो माने गुबुन हादोरनि सुबुंफोराबो खन खेबथा खेबनै फैफ्लांनायफोराव बा मोनजाफ्लांनानै गोबांङानो बुहुत मोजां बाथ्रा बुंदों आरो माने बर' हारिनि अनला ओंख्रि अनलाजों दाउ जानो थां जानो मोनजाबोदों बा बेफोरबायदिनो गुबुन हारिनिफोराबो बुंदों। बुंङो। बेफोरबायदि बहुद खोनाबोदों आरो खोनाबोदों माने सोलिगासिनो दाबो बेफोरबायदि माबाया सोलिगासिनो मानो होनबा गोदो गोदायथ' गुबुन हारि हारिनि सुबुंफोर माने गुबुन हादरनि सुबुंफोरा फैयामोन आथिखालावसो फनो हमदों नालाय दावबायारिफोर फैनो हमदों बिसोरो माने बर'नि न'खराव फैनानै बेफोरबायदिनो अनला जानाय अनलाजों दाउ जानाय बा नंङाब्ला सबायजों दाउ जानाय। बेफोरबायदि बाथ्रा बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ मोनजालांनानै गोबां मोजां मोजां माने बाथ्रा बुंदों आरो
औ नंगौ नोंथां
बर' हारिखौ माने बेफोरनि थाखायनो बर'आबो माने सिनायथि मोनलांदों। गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा दं बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायनि सायाव बिराद जोबोर माने मा होनो मुं मोनदों आरोखि मोजाङ बुंलांदों गोबां सुबुंफोरानो नोंथांङाबो बुंना होलाय एसे
औ नोंथां दा जानाय लोंनाया होनोब्लाथ' बर'निया गावनि दोरोंङारि जाग्रा दंखायो। नालाय जायखौ गुबुन हारिया जाया ना गुबुन हारिफ्राथ' जाया नाथाय दासो बर'नि माबेबा फोरबोफोराव बा माबा हटेलफोराव जानानै माने बिसोरबो सर' जालांबाय आरो माने बर'नि बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जानो लुबैनाय। ना नोंथांङा जेरै बुंदों बिदिनो माबलाबा मोनजाबख्रांबाय बेखौनो जाबावनो लुुबैबाय बेनि थाखाय जानाय जाबाय बिदिनो दा गोबां ओंख्रि दं नोंथाङा फोरमायखाबाय जेरै सबायाइ खारै सबायजों बिओरैनो साम'बो जायो। नङाबा जोंनिया अमा आथिंफोरजोंबो जों जायोना?
उम जायो।
बिदिनो जायो आरो आरो बिदिनो नाजि अमा बेबोथ' थाबाय दा नोंङो सबायाइ ओंख्रि संनोबा सामुजों संनोबा बेखौनो एसे खोन्थानोसै नोंथां।
औ दे खोनथालांदो ओमबा
संनोबा नोङो साम'खौथ' सिगांङाव बायनानै लाबोग्रोनांगोन नोङो सामु बायना लाबोनानै नोङो हरसेहालागै सोमनानै दोननांगोन आरो बेनि अखानायैबो फुङावनो दाखोनफोरखौ बिजिफोरजों एरखनाय जायो। ओमफ्राय बिनि दाखोनखौ हमथानानै गारनाय जायो आरो बिदिनो बेनि बे साम'नि उन बाहागोखौ गारनाय जायो आरो दानस नानै बेखौ गारनाय जाबाय आरो बेखौ मोजां बेफोरबायदि मनाफ्राव सोनानै एखदम हुनाय जायो आरो सोरबा बायदिया थौफ्राव थौ एसे गिदिराव लानानै ओरैबायदि फिदिं बाय थायो जामहैयो माने बेनि एसे मैलाफोरा जेन' खारनानै गोजों जायो बायदि औ औ बिदि खालामो। ओमफ्राय बिदिनो ओरै फारसेथिं सबायाइखौ एवबाय ना हानि सबाय होननानै जायखौ बुङो। बेनि बेगरखौ एवबाय एवनानै माने एसे गेस्रेम एवनानै एसे स्रां स्रां जाबायबा बेखौ माने ओ बै मानसि जिरायग्रा खामफ्लायफोरखौ लायो जोंनि न'खरफ्रावथ' बे शपिं बटफ्रा गैया नालाय थाया। दा बेनि थाखाय खामफ्लायफोरखौ लानानै मोनसे बथलनि ग्लासनि बथलनि ग्लासनि बथलखौ लानानै माने बेफोरजों सबायाइखौ खामफ्लाय सायाव दोन होनानै गोबा खालामनानै फुनाय जायो आरो बिदिनो बिदिनो। होयो आरो जोंनिथिं ख्रावख्राव होनाय जायो आरो बिदिनो बिनि गस्लाफोरखौ माने गारनाय जायो जावगारनानै एसे सानि गोसोमखौ आरो बिदिनो जेब्ला ओरै साम'आ रेडि जाबाय बेखौ सबायाइयाबो ओरै रेडि जानानै थाबायबा जोंहा खारैखौबो फुंनिफ्रायनो सगरनांगोन जोङो खारैयावबो सम लायो जोंहा एसे मानो होनबा खारैखौ गथा महर खालामना दोननाय जायो नालाय बेखौ दैजों सरनानै दै खालामफिननो थाखाय एसे सम नाङो नालाय बेखौ एसे फुङावनो खालामना लाखादो बेनि उनाव नोङो साम'खौ मोजां सामब्राम बानलु थाव
बेफोरबायदि होनानै एसे एवग्रोनाय जायो आरो सामुखौ नोंओ एवग्रोबाय मोजां एवबाय
जेब्ला एवनाय जाबाय बिदिनो बे जोङो मा सबाइखौ एक्सट्रायै जोंहा कुकाराव रुनानै लाग्रोनाय जायो आरो फारसे ओरै साम'खौ एवबाय थानायावनो। सबायाइखौ जोङो कुकारफ्राव रुनानै लायो आरो जोंनिथिं इदि खालामो।
औ
होबाय खनथाम सो सिटि गाबबाथाय बेखौबो बन्द' खालामनाय जाबाय आरो नांगौ बायदि बेयावबो माबा थाजोबखाबाय नालाय दा जोंहा साम'खौ जोंहा एवबाय बिदिनो एवनानै बेयावबो हालदै संख्रि गासिखौबो होबाय मोजां एवबाय एवखांनानै जेब्ला एसे मोजां एवनाय जायो। एसे गोबाव जायो अब्ला बै सबायखौ सारायाव एवनाय साम' होसननाय जायो आरो कुकारनिफ्राय होस्लायनाय जायो।
अ
बिदिनो बेखौ मोजां गोदौ होबाय आरो बिदिनो खारैखौ बे गोदौनाय दैयाव खारैखौबो होखाबाय आरो नांगौ बायदि आरो बिदिनो मोजां गोबाव। गोदौहोनै जबहोबाय मोजां जबनाय जाबा बिदिनो संख्रिफोरखौ मोजां साखिनाय जाबाय। आरो नोंथाङा मा मा मस्ला मस्लि होगोन बेखौथ' सिगाङावनो नोङो देनानै ला खायो नालाय जोंहा गोबां माने सोरबा बायदिया ओ बबेबा मस्लाखौ सोरबाबायदिया जानो सुखुआ अबेबाखौ सोरबा जायोनालाय गावबा गाव नांगौ बायदि मस्लाफोरखौ देबाय आरो जुदिबा आरो जिराफ्राथ' जोंनि न'खरफ्राव ओरैनो थाखायो जिराफोरखौथ' होखागोन जिराफोर होबाय सोरबा तेसपात बिलाइफोरबो होयो।
औ
तेसफात बिलाइ गोरानफोरखौबो गारसननानै होयो सोरबा सोरबा बिदिनो होबाय। दा बिदिजोंनो जों संख्रि साखिबाय आरो दुन्दिया मोननाय बोथोरावथ' दुन्दिया हो-होबाय। आरो नङाबा गंगार दुन्दियाफोरजों एसे ओंख्रिखौ मोदोम होनाय जाबाय आरो ना। दा बिदिनो जेब्ला ज-जबनाय जागोन दैया एसे जबगोन आरो बियो नांगौ बायदि बिदै थागोन अब्ला बेखौ संख्रिफोरखौ साखिनानै खांनाय जायो आरो बिदि रोखोमै सङो आरो आरो बिदिनो नारजिफोर दङ नै नारजियावबो बिदिनो नारजिखौबो जोङो माने बिदिनो फार्स्टाव नोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जाबाय एसे रुइनायनि बेनिफ्राय जोंहा मा खालामो नारजिखौ खनसेनो दैयाव सोमनानै सुखांनानै बिनि मैलाया एसे खालारफ्रा बे रंफ्रा एसे खारोबा माने मा खालामो बेखौ एसे ओ माने जा मोनो बेखौ हमथुमनानै एसे एसे हास'नाय जायो आरो जों। जों बिदि संनानै जायो जोंनि रुमाव ओमफ्राय बेखौ कुकाराव दै होनानै सिथि गाबहोनाय जायो आरो बिनो खनथाम खनब्रैसो गाबहोबाय बेखौबो। कुकाराव जेब्ला गाबबाय अब्ला बियो एसे गुरै जागोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो ओरैनो अमा बेदरजों जायोबा अमा मेजेम फोरजों जायोबा ओ अमा मेजेमखौ एवग्रोनाय जाबा य हालदै बानलु थाव संख्रि होनानै गासिखौबो एवनानै लाबाय मोजांनो जेब्ला एसे एवफ्रामनाय जायो अब्ला बै ना रजिखौ नायनोसैफोरखौ खेवनानै नार्जिया बेसेबां गेब्लेदों गेब्लेथ'वाखैबा बेखौ सागंजों हानायखिनिखौ साबाय। ना सागनखौ हाना सानानै गिलिहोबाय आरो बेखौ गिलिहोनाय जाबाय आरो गिलिखांबाथाय बेनो खारै होनानैनो रुखानाय जायो नालाय नोंथां। खारै होनानै रु खाबा माने खारै होनानै बे माने नारजिखौ कुकारावहाय रुनाय जायोबा माने एसे थाबनो गिलिनायनि चान्स थाखायो नालाय। गिलिहोबाय आरो बियो गिलिहोबाय औ गिलिनानै बेखौ सागंजों एसे साफामबाय आरो बियो नांगौ बायदि गिलिनाय जाबाथाय बेखौ बै अमा एवनाय सारायावनो बे ओ नारजि ओंख्रिखौ दडाइरेक्ट होसननाय जाबाय आरो।
उम
आरो दा बिदिनो बेखौ मोजां गोदौ होबाय गोदौ होनानै गोबाव सम गोदौ होनाय जायो मानो होनबा बे बेदरजों खारैजों मोनसे रसफ्रा हाबलायनानै मिलायनाय जानांगोन नालाय। बेनि थाखायनो बे खौ जों मोजां गोबाव गोदौ होनाय जायो आरो दा बिदिनो गोदौ होयै गोदौ होयै जेब्ला बेबो थिग दा नांगौ बायदियै संख्रि नांगोन माबा माबि नांबाय खारैफोरखौ नोङो थाल लाबाय बांद्रायथ' होनो हाया नालाय। खारैआ जुदि बांद्राय जायोबा गोबाब जायो आरो जानो माने गोथाव जानाय नङा आरो नोंनि गासैबो ओ नोंनि मा खस्थ खालामनाया बेखार थांगोन आरो जुदि खारैफ्रा गोबां जाद्रायोब्ला बेखायनो थाल लानानै खारैफोरखौ होबाय बिदिनो नायबाय माबायदि जादों जायाखै मोजां मोजां लेमोनगोन ना लेमोनाखै माबायदि गेब्लेदों बेफोरखौ नायनानै लास्टआव बिदिनो संख्रिफोरखौ साखिनानै बिदिनो माबानाय जायो आरो खांनानै बिदिनो जोङो जानाय जायो आरो कुकारफ्राव रुनानैबो नोंथां।
उम उम
औ जोंथिं इदि आरो। आरो बिदिनो अनेक दङ बर'नि ओंख्रियाथ' बुंनो थाङोबा गोबां गोबां दङ। जेरै नोंथाङा अनलाफोरखौ खोन्थाबायना अनलाखौबो जाखायो जोङो खारैजों जाग्रा नालाय। दा बै खारै खारैखौथ' जोङो गोबां रोखोमनिफ्राय गोबां बेसादनिफ्राय बानायनाय जायो आरो। सोरबा थालिर फस्ला ना? ओ थालिर फस्लानिफ्रायबो बानायो सोरबा बायदिया बेसर साबा। ओमफ्राय सोरबा बायदिया बिदिनो मा बानायो? ओ औ बेजोंबो खालामोना औ आंथ' गोबांखौ मिथ थिया जेनेबा सबायनि साबाफोरजोंबो खालामो जोंनिथिं। सबाय साबाखौनो बांसिन सावनानै खालामनाय जायो। आरो बेखौ जेब्ला हांगार जाबाय अब्ला दै लानानै नार थुमनानै गथा गथा खालामनानै दोननाय जायो आरो। ओ बेखौनो जेब्ला ओंख्रि संगोन सहरफिननानै औ। बेखौ ओंख्रिखौ नांगौ बायदि होनाय जायो आरो नोंथा
औ
अब्ला नोंथां जोंहाबो समाबो जानानै फैबाय जोङो माने बे जानाय लोंनायनि सायाव गोबां रायलाय बाय आं गोबां बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथ थांजों बे जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनो मोननानै। जोङो रायलायनायखौ लाखि थनोसै नामा अब्ला नोंथां? औ नोंथां गोजोनथ थां नोंथां नोंथांनिसिम।
ए